हेल'
हेलौ नोंथां
अ मा खालामदों नोंथाङा?
हेलौ
औ खोनादों
हेलौ
हेलौ
औ खोनादों
अ मा खालामदों नोंथाङा?
नै ओरैनो दं
फोद जाखांबाय नामा नोंथांआ?
मा होनदों नोंथां?
ओंखामफोर जाखांबाय नामा होनदों नोंथाङा?
औ ओं जाखांबायमोन
मा ओंख्रि जाखो नोंथां
ओंख्रियाथ जोंना माबासोमोनलै आलुजों दालिसोमोन नोंसिनालाय मा ओंख्रि नोंथां
जोंना बो आलुआनो नोंथां
ओ
नोंथाङा दा मा मावगासिनो दं
मा होनदों नोंथां
नोंथाङा दा मा मावगासिनो दं होनदां
नै ओरैनोसो जिरायलाबायनानै दं
अ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां मा आयदा बेलाय
माने गेलेनायनि सायाव एसे ओ सावरायनाय बाथ्रा माने बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां
अ सावरायजागोन नोंथां जोंना गेलेनायनि बागै सावरायनोबालाय सावरायजागोन नोंथां
नोंथाङा एसे गेलेनायनि बागै एबा खेलफोरनि बागै एसे बाथ्राफोर बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
होमबा दे फोरमायनानै होलाय नोंथां
औ बिदिब्ला आं बुंनि गेलेनाय होनोबाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो दा नोंथांआ
औ एसे एनैखौलाय मिथियो नोंथां
औ औ जोंना गेलेनायफोरानो माने जोबोद मोजां जों बायदि बायदि खेलाफोर दं जों बेफोरखौ गेलेनो हायोब्ला मोजां आरो गावनि जिउआव आरो माने गेलेनायनि गेजेरजोंबो जों गोबां मोजां गेलेगिरि जेनेबा सासे नोंथाङाबो मोजां गेलेनायखौ लानानै एबा मोजां गेलेगिरि जानो हायोब्ला माने जोंहा गोजान गोजान जायगाफोराव जों गेलेनो थांनो मोनो नंङा होमबा थां औ दा माने बिदिनो गेलेनाया माने अनेक रोखोमनि दं जेरै फुटबल होन क्रिकेट होन बिदिनो खारनाय बारनाय आरो ओ भलिबल बेडमिन्टन बेफोरबायदि माने खिलफोर दं आरो जायफोरखौ जों गेलेनाय होननानै बुङो
औ नोंथां औ औ नोंथां औ
दायो आरो जोंहा गेलेनायनि गेजेरजोंनो एबा जों सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायोब्ला माने बयजोंबो सिनायजानाय सासे मानसि जों जानो हायो आरो आरो बेल' नङा गेलेनायजों जोंहा अनेक माने बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा माने जेनेब्ला जों मोनो आरो जेरै जोंहा गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंहा बेमार आजारनिफ्राय जों बारग'नो हायो मानो होनोब्ला जोंहा सानफ्रोमबो जुदि जों गेलेनानै गोलोमदैफोर गगार होबाय थानो हायोब्ला माने जोंनि देहाया मोजाङैनो थायो आरो दा बेल' नङा गेलेनाय बेजोंनो गोबां मानसिफ्राबो सिनायजादों आरो नोंथाङाबो फुटबल गेलेनायखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ नोंथां
औ मिथियो नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां मिथियो होनदां
नोंथाङाबो दायो जेनेब्ला फुटबल गेलेनायफोरखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ फुटबल खौ
औ मोनथियो नोंथां मोनथियो
औ जोंहा दा आं बुंनाय बायदिब्ला फुटबल होनोबाथ' मुलुगनाङैनो मुंदांखा मोनसे गेलेनाय नङा होमबा नोंथां जुदि जोंबो एबा मोजां गेलेगिरि जान नो हायोब्ला जोंबो गोजान गोजान जायगायाव गेलेहैनो हागौमोन आरो बयजों बो मुलुगावनो सिनाय जानाय सासे मानसि जानो हागौमोन आरो जों माने आरो बिदिनो नोंनि गामि सहरफोरावबो नोंखौ माने बयबो मान हो गौमोन सिनायगौमोन आरो बयजोंबो सिनायजानाय जागौमोन आरो माने जों मोनसे गेलेनायखौ लानानै मोजां गेलेगिरि जानो हायोमोनब्ला दा बेल' नङा गेलेनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जाहाथे जोंङो बिब्दिनो ओरैनो थायालासिनो दसे सम मोनोब्ला जों बायदिसिना गेलेनायफोरखौ गेलेनांगौ आरो दायो जोंहा हमनानै ला नों क्रिकेट बेखौनो जोंहा सासे क्रिकेट गेलेगिरि जानो हायोब्ला माने जोबोद मोजां आरो जेनेब्ला जोङो जोंनि न'खरफ्रावबो जोंना रां रुफानि आंखाल जायो जों बेफोरखौबो बेफोर गेलेनायजोंनो जोबोद मोननो हायो आरो जोंखौ बय बो सिनायगोन गेलेनाय होनोब्ला
औ दं नोंथां आरो गेलेनायजों लोगोसे
गेलेनायखौ लानानै गोबां बाथ्राफोर दंबावो बेफोरखौथ' जों बुंनानै फोजोब नो हानाय नङा थेवबो आं एसे बुंबावगोन
औ नोंथां माने नोंथां माने दा माने गेलेनाय जों लोगोसे जोंनि देहा आरो सोलेराबो मोजाङै थायो नङा होमबा नोंथां
औ औ मोजां थायो थायो औ नोंथां नंगौ
औ नोंथां माने गोलोम होगारनाय जायोना बेनि
दे नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै हो गेलेनायनि बागै
गेलेनायखौ मा बुंनो नोंथांं माने जोङो ओरै क्रिकेट फुटबल बिदिनो बायदि गेमफोर गेलेयोबा माने जोंनि देहाया बो मोजाङै जेनेब बेमार आजारनिफ्राय गोजानाव थानो हायो नङा होमबा नोंथां माने जों बिदि खेला गेल बिदिबा जेनेबा खारनाय बारनाय जायो नङा होनबा नोंथां बेफोरबायदि खारनाय बेफोरबायदि खारनायजोंनो जेनेबा जोंनि देहानिबो गोलोमो बा गोलोमो आरोना नों थां जेनोबा जों बे गोलोम होगारब्ला माने जोंनि देहाया माने बेमार आजारा जानो गोरलै गोरलै जाया मानो जेनोबा बारा जाया बे बेरामा बेरामफोरा नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ। बेबायदिनो माने जों खेल गेलेनायजोंबो माने जोंनि देहाखौ जोथोनै लाखिनो हायो नङा होनबा नों
औ। दायो नोंथाङाबो गेले बागैथ' मिनथिखागौ नोंथाङा दायो माने माबायदि खेलखौ गेलेनो मोजां मोनो नोंथां?
ओ आं ओरैनो फुटबल क्रिकेट बेबायदिनो बायदि रोखोमनि मोननैसो दंबावो जेनोबा खेलफोरखौ गेलेनो मोजां मोनो आरो नङामोन जेनोबा जोंनि देहायाबो मोजाङै थायो नङा होनबा नोंथां? खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङालाय मा मा खेलखौ गेलेनो मोजां मोनो एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
औ औ आंनि गेलेनो मोजां मोननाय खेलाफ्राथ' गोबां रोखोमनि दंलै नाथाय आं दा बिनि गेजेराव मोननै मोनथामखौ बुंना होनोसै ना नोंथां?
औ नोंथाङा बुंलाय दे।
आं मोजां मोननाय खिलोमब्लाथ' आङो फुटबलखौनो बयनिख्रुइबो मोजांसिन मोनो। आं बेखौ गेलेनानैनो गावनि देहाफोरखौ एबा गावनि देहा सोलेर मोदोमफोरखौ मोजां माने थाग्रा एबा दाद मोनो आरो। मानो होनोब्ला जोंहा फुट बल गेलेनो थाखाय गिबियावनो आं बुंगोन जों जुथा जेरै फुटबल गेलेनायाव गानग्रा जुथा मोनसे थायो। बेखौ जों गाननांगौ जायो नङा बा आइथिंफोरा एसे दुखु मोननानै थायो आरो। जों बेखौ नानै गेलेयो जेब्ला आङो न'फोराव खामानि दामानि गैया अब्ला आं बेफोरखौ गेलेनानै मोजां मोनो आरो गासै फुटबलावसो सा जिसे जन गेलेग्राफोरा बाहागो लायो आरो
औ नोंथां औ।
बिदिनो जों जेब्ला बेलासि सम मोनब्ला बेफोरखौनो दसे दसे गेलेनानै जोंनि टाइमखौ जेनोबा जों बारहोहरो आरो आरो जों बिदि लोगोफोरजों ज' ज' गेलेनानै जोबोद मोजां मोनो आ रो गोदान गोदान जेनोब्ला फुटबलाव बाहायजानाय स्किलफोरखौ जों रोंनो मोनो। आरो मोजां मोजां बिदिनो जों गेलेनानै देखायनो हायो आरो आरो बेल' नङा आं मोजां मोन खेलाथ' दंबावो भलिबल जायखौ गेलेनो थाखायथ' गोबां गोजौ गोजौ बारनो हानांगौ जायो माने। जेनेब्ला नोंथाङा जुदि गोजौ गोजौ बारनो हायोब्ला आरो ना बेफोर खेलाफोर गेलेनाय। खौ माने इजि मोनगोन एबा गोरलै मोनगोन आरो। ओमफफ्राय मोजांबो मोनगोन नों जुदि मोजां। गेलेनो हायोब्ला आरो दंबावो आंनि गेलेनो मोजां मोननायाथ' आं क्रिकेटफोरखौबो गेलेनाय जायो सम मोनब्ला। बिब्दिनो लोगोफोरजों ज' ज'।
औ नोंथां औ।
कखौथ' आरो क्रिकेटथा' जोंनि भारत हादराव माबायदि मुंदांखा नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जानांगौ नोंथां।
औ दां बे खेलजोंनो माने गोबां सुबुंफोरा माने सिनायथि मोनदों जेनेबा भार'त हाजारावल' नङा होनबा नोंथां? आरो गोबां रांबो गोजोन लानो हादों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ दां
जायो आरो क्रिकेट होनोब्ला नों सासे मोजां क्रिकेट गेलेगिरि जानो हायोब्ला माने नोंहा नोंनि जिउआव नांगौ जानायफोरखौ माने ओरैनो एबा गोरलैयैनो मोननो हानाय जागोन। आरो भारतावनो भारतावल' नङा गासैबो जेनेबा मुलुगावनो सिनायजानाय मानसिबो जानो हागोन। आरो जोंनि ओनसोलफोरनिफ्रायथ' बिब्दि मुंदांखा एबा नेसनेल लेभेलनि। गेलेग्रा गैया नालाय। बियो जाहैनो हाब्ला माने बिब्दि नेसनेल लेबेलनि गेलेगिरि जानो हाबा गावखौ गोग्गानायबो मोनो। आरो न'खराबो सिनायजायो बयजोंबो मान मोनो बिब्दिनो आरो नोंथां। दा नोंथाङा आंनि बे गेलेनायनि सायाव एसे फंनैसो बुंनायखौ माबायदि मोनदों नोंथां?
मोजां मोनदों मोजां मोनदों नोंथां माने नोंथाङाबो जोबोद मोजां बाथ्राखौनो बुंदों नोंथां।
औ दायो आंथ' नोंथांनिफ्रायबो गोबां मोनथिफेरि बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय। नोंथाङाबो आंनिफ्राय गेलेनायनि बागै एसेबाबो सोलोंनो हाबाय जानांगौ दायो। बिदिब्ला नोंथां फनखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा ना मा होनो नोंथां?
औ नोंथां औ औ।
नोंथां बिबदिब्ला फनखौ दोन सैना।
औ नोंथां औ।